खोना मोनबायना? औ
अह मोजाङैनो दंना नोंथां?
औ मोजाङैनो दं।
औ दायो फ्रियैनो दंखायो दा?
औ दङ।
औ होमबा जोङो ग्लबेलाइजेसननि गोहोम खोख्लैनायनि सायाव एसे सावरायलाय जागोन ना नोंथां
हागोन रायज्लायनो
औ दे होमबा रायज्लायनोसै ना नोंथां
दा होमबा आं नोंथांनाव एसे सोंग्रोनोसै नामा?
सोंनो हागोन दे
औ दा नोंथाङा नोंथांनि बिथिंनिफ्राय दानि ग्लबेलायजेस ननि गोहोम खोख्लैनायावहाय जोंनि समाजाव बा जोंनि मिथिंगायावनो जा बा आबहावायावनो जा फारफ्रोमबो बिथिङावनो माबादि गोहोम खो खोख्लैदों होननानै नोङो सानो बेखौ एसे नोंथाङा फोरमायनो हागोन ना?
मोजाङै खोनायाखै नोंथां खोनसे बुंफिनोबा मोजां जागौमोन।
अ तारमाने दायो ग्लबेलाइजेसननि जाहोनावहाय जोंनि सुबुं माहारिनि गेजेराव माने आरो आबहावाफोरनि गेजेरावहाय माबादि गोहोम खोख्लैदों बिनि सायाव नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा होन्नानै बुंदोंमोन आं।
अ जोंहा ग्लबेलाइजेसन वारमिंनि सोमोन्दै रायज्लायनो होन्दों नामा नोंथाङा?
माने मुलुगनाङारि जानायनि जाहोनावहाय माने ओ जौगाबोनायनि जाहोनावहाय उ माने मा बादि जादों आथिखालावहाय बिनि सोमोन्दै एसे फोरमायनो
नोंथाङा मा सोंथिं सोंदों आं मोजाङैनो दासिमबो हमनो हायाखै माने ग्लबेल लाइजेसन डेभलपमेन्टनि सायाव रायज्लायनो
औ औ औ बे दे ग्लबेेलइजेसन डेभलप जानायनि थाखाय जोंनावहाय माबायदि गोहोम खोख्लैदों बिनि सायावहाय बुंदों नोंथां।
अ।
जोंहाथ दा आथिखाल मुगाया गोबां सोलायबोबायानो जाहैबाय गोदोनि समजों दानि समजों मिलायला गोदोनि समाव जोङो अबेबा मोनसे जायगायाव थांनोबा हान्था मेला खालामनो आ थिं थोंनैजों बिराद गोजान थाबायलांनांगौ जायोमोन। सानसेजों सौहैनांगौ अ सानब्रै सानबाबो लायोमोन जान्थाय लानानै। नाथाय दानि आथिखालनि मुगायावहाय साखा सोमजिनाय लो लोगो लोगोनो जोंहा बे सौहैनाया एक घन्टानि गेजेरावनो जानो हमसै। गारि मथरजों थांनो हासै गारि मथर फैयिनि सिगां जोंहा मोसौ गारि मैसो गारि बेफोरबायदिखौ बाहायोमोन बेफोरबायदिजों जोंहा गोबां खामानि थांलाय फैलायनि खामानि गोरलै जादों होननानै आं सानोआरो बे नंगौबो सैथोबो आरो बेजों लोगोसे जोंहा गोबां सोलायबोबाय आथिखालनि मुगाया टेक्नलजि जाबोबाय गोदोनि समावहाय जोंहा अबेबा जायगायावहाय माबा मोनसे खौरां दैथायहरनो गोनां जायोबा गोबाव स सम लायोमोन पस अफिसनि गेजेरजों बास सोरखौबा खोन खिथा हरनानैसो थांनानै खोन्थाहैनांगौ जायोमोन सानब्रै सानबासिमा लायोमोन दानि आथिखालनि मुगायाव टेक्नलजि ओंखारनानै जा जानबुं ओंखारबाय जानबुंनि जाहै जोङो से सेकेनावनो फन बुनानै मा जादों जाथाय माबायदि खबर लानो हायो आरो जों सोलोंनोबो हा हायो आथिखालनि मुगायावहाय
औ
मबाइलनि दारै जों गासिबो बुहुमाव मा मा जानानै दङ मा मा खामानि मावगासिनो दं बेफोरनि सोमोन्दै गासिखौबो जों मबाइलनि दारैनो सोलोंनो हायो।
उम
आरो दंबावो गोबांनो जोंहा ओरैजाय गारि मथरनियाव साखा गारि मथर साखानि अनगायैबो जोंहा गोजौजों बिरग्रा बिरखंग बिरखं जायखौ होनो एरप्लेन हेलिकप तार बेफोरजोंबो थांनो हासै दानि आथिखालनि मुगायाव बेफोरजोंथ आरो बारा गोबाव सम नाखिन बावासो
थारैनो नोंथां जेनेबा बेबादिथ जोंनि थ माने ओ जोंनोथ माने सुबिदा लाबोना होबाय जेनेबा ग्लबेेलाइजेसना नङा होमबा नोंथां दा बै सुबिदा लाबोनानै होफैदोंब्लाबो बे सुबिदानि गेजेरावबो जोंहा माने आबहावायारि बिथिङाव बा सुबुङानो जा खायसे खायसे बिथिङाव बे ग्लबेलाइजेसननि गोहोम खोख्लैनाया जोंनि थाखाय माखासे खहाबो लाबोनानै होफैदों नामा होननानै आं सानो आरो।
थायो थारैनो थायो मोनसे बे बुस्थुआ मोजांबो थायो गाज्रिबो थायो बेनि गेजेर जों जों आं गोहा जोंहा गोबां खहाबो जायो। आरो गोबां मोजांबो जायो। खहा होन्नानै बुंनो थाङोब्ला जोंहा आभावा मिथिंगायानो खहा जादों होन्नानै सान्नानै लानो हागोन। मानो होनबा जोंहा गोदो आथिंजों थाबायनाय बा मोसौ गारिजों थाबायनाय समाव जोंहा गारि मथर सालायनो थाखाय पेट्रल, डिजेल सावामोन। पेट्रल, डिजेल सावनायजों जों लोगोसे जोंहा गोबां बिबांनि कार्बनदाय अक्साइड गेस ओंखारो। जाय गेसखौ जों सुबुं माहारि जिब जु जिब जुनारा लानो हाया।
औ।
आरो बेजों लोगोसे जोंनि बार हावायाबो गोबां बिदुं जानानै दुंब्लाबो आरो जों थानो हायि अबस्थासिम फैयो आरो
उम दा
जोंहा दंबावो गोबांनो आथिखालनि मुगायाव प्लास बाहायनायफोरा बांबोनो हमबाय मटर गारिनि थाखाय थायार दिहुनबाय मोजां बे मथर गारि आरो मानसि बाहायनाय पटिक बेफोरनिफ्रायबो जोंहा गोबां आबहावाया खहा जायो।
औ जेनेबा जोङो ओ जेनेबा जौगानाय टेकनलजिक फोरा जौगा नाय नङा जौगा बोबाय नङा ओम बा टेक ग्लबेलाइजेसननि जाहोनाव ओ टेकनलजिक जुग गनाय लोगो लोगो जोंनो दारिमिनफोरा जाखांबाय नङा होनबा दा आरो दारिमिनफोर गाय साननो गोनां जायोब्ला जोंथ हानि गोनांथि जासिगोन ना आरो बे हाफोर गोनां जायोब्लाथ बहा आरो हाफोरखौथ मोनबाय थाया जेनेबा बिफां लाइफांफोर थानाय हाफोरखौनो जोङो दानस्रांनो गोनां जायो नङा होमबा दा बे बि बिफां लाइफांफोरखौ जोङो बेफोरबायदिनि जाहोनाव गोबां दान्स सांनानै बेफोरावहाय जोङो माखासे दारिमिनफोर गायसनबाय माखासे इन्सि
नोंथाङा मबाइलखौ एसे खाथियाव लायोबा मोजां जागौ नामा ओ खोनाया खोनाया जादो।
खोनाया खोनाया जादों ना?
औ।
उम।
बुंफिन्नो हासिगोन। औ एसे बां स्नि फैदों रायलायनो सावुना
औ औ दा मानिह बे जोंना दारिमिनफोर गायसननो थाखाय मानिह जोङो बिफां लाइफांफोरखौ जोङो दानस्रांनो गोनां जाबाय नङा होमबा बेखौ होन्दोंमोन आङो ओम दा बेखौ बिफां लाइफांफोरखौ दानस्रांनो गोनां जानायावहाय जोंनिया आबहावायारि बिथिंङावहाय गोबां गोहोम खोख्लैबाय नङा होमबा?
औ।
अक्सिजेननि बिबांङा खम जालांबाय बेफोरबादिनि जाहोनाव कार्बन डाइ अक्साइडफोरनि मिथिंगायारि गेस बिबाङा बारा जालांबाय बिफोरनि जाहोनावनो आथिखालावहाय माने ओ अखा हानाय आरो सान्दुं संनाय बेफोरनि गेजेराव माने एसेबाबो सोलायनाय। फैनायखौ जोङो। बुंनो हायो आरो ना नोंथां।
नंगौ नंगौ बे थारैनाय सैथो। मानो होनबा अक्सिजेन जोंनो जाय गेसखौ जों हां लाय बेखौहाय बिफां लाइफाङा आरो। आरो जायखौ जों आगारो कार्बनडाइ अक्साइड गेस बेखौ। बिफां लाइफाङा लायो। माने बियो। बेलेन्साव थायो आरो। बेनिखायनो जोंनो मिथिंगाया जोंनि बुहुमाव जोबोद गोनां।
औ
मोनसे गैयाबा मोनसेया जोंना खहाया जाखागोन। फिफां लाइफां खमायबोयोबा जोंहा ओरैजाय जोंनिफ्राय ओंखारनाय कार्बन दडाइ अक्साइड गेस गारि मटरनिफ्राय ओंखारनाय उखुन्दै बेफोरो बारा जाखागोन
दा बिनि जाहोनाव नोंथाङा माबादि जानायखौ मोजांसिन मोनो?
आंनि थाखाय ग्लबेलाइजेसन मुगाखौबो जोंनो नांगौ बेजों लोगोसे जोङो आरो मिथिंगाखौ गोग्गोयै लाखिनो बार मन्दलफोरखौ गोग्गोयै लाखिनो थाखाय जोङो फिफां लाइफां सम्फद बैफोर मिथिंगायारि सम्पद बेफोरखौ जोथोनै लाखिनांगौ।
औ थरैनो। दायो जोङो बेखौ आरो आरो नाथाय बिनि बांसिनै जोङो गायोब्लाबो जोङो बेखौ एसे होबथानायनि मोनसे मोजां राहा हिसाबै जों लानो हायो नङा होमबा।
औ
उम
माने दानफायालासि नोब गाय-गायालासिनो दोनोबाबो जोंहा दानफायालासिनो दोनोबानो जोंनि ओनसोलावहाय फिफाङा रजखायो। माने जों दानफायालासे दानफायनोल नाङा। फिफां लाइफांखौ। आं बिदिखौ सानो दानफायग्रानि अनजिमाया बां बाय गायग्रानि अनजिमाया ख जाबाय नाथायबा जोंनि ओन्सोलाव बैफोर माखा माखासे बिफां लाइफाङा थाखानायलाय बिनि बेगरजोलैया सि हैनानै गावब गावनो रज'खायो। नाथाय बेखौ दानफायग्रा सुबुङासो बांबोनो हमबाय जोंनि ओन्सोलावहाय आंनिबा जों बिफां लाइफां दानफायनायखौ बन्द खालामनांगौ। बेजों लोगोसे आरो गायदेरोबा जोंहा साबसिन जाबावबाय
औ औ थारैनो।
बेजों दाउमा दाउसा एम्फौ एनला गासिबो फिथाइ सामथाइ जाग्रा बेफोरो एम्फौ एनला फ्राबो आदार मोनजाबाय
थानो आस्रय जायगा मोनबाय। औ आफहावायाबो गोगो जाबाय निजोम थान्दा गुसु जायो। आरो नाथायबा ग्लबेलाइजेसन दानि मुगाजों जों गुबुन हादोर गुबुन रायजोजों कम्पिटिसन खालामनो थाखायबा जोंनो टेक्नलजिखौबो नांगौ जा जायो मानो होमबा जों नआव थानानैनो गासैबो खामानिखौ सोलोंनो हायो। मबाइलाव नायनानै नुनानै जों थुलुंगा लानो हायो। आरो गुबुना मा मावदों बे खौ मिथिनो मोनो होननानै आं सानो।
थारैनो नोंथां नोंगौ दा अब्ला जोङो माने बेफोरनि गेजेरावहाय माने मोजां आरो गाज्रिखौ मोजाङै बासिलायनानै माने जोङो फारनैखौबो बेलेन्सआव लाबोनो हानाय बादि खा खामानि मावनाया मोजां आरो ना नोंथां।
औ नोंगौ।
उम होमब्ला सावरायनाया एसेखिनियावनो जाथ'सिगोन नामा नोंथां? खोनादों ना नोंथाङा? औ दे नोंथां दे गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिम।